ला नोंथां
औ खोनादों
औ आङो नोंथांजोंहाय माखासे बर'फोरनि रायजो जाबोनायनि सोमोन्दै सावरायनो होनानै फन खालामनाय जादों सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे
दा जोङो बर'फोरनि रायजो जाबोनायखौ होननानै बुंनो थाङोबा दा जोंनि बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा खालामो आ जोङो गासैबो बिथिङावनो मा ओ गोदोहाय मा ओ उनमोन आरो नङा होमबा गुबुन हारिनिफ्राय जोंनि हारिया मा उन मोन आरो दा बर'फ्रा गोदो गोदायहाय माब्रै रायजो जायोमोन होनबा गोदोनि सुबुंफोरा जेरै दाउ अमा फिसिनानै बेबायदिनो जौ संनानै बेफोरबायदि संनानै है मा रायजो जाबोयोमोन आरो दा गोदोनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन ओ ओ बयबो न'खर न'खरावनो बांसिन मा जौ संनाय बेबायदि ओ हाबा हुखा फोरनि थाखाय जौ संनाय आरोबा ओरैनो लोंनो थाखायबाबो जौ संनाय बेबायदि जायोमोन आरोना ना बेदर जानाय जौ लोंनाय बेफोरबायदि गोदोनि समाजाव दङमोन आरो आरोबाव मा बेनि थाखायनो जों जोंहाय मा जोंनि हारिखौ गुबुन हारि फोरा मा खालामोमोन मुगैयोमोन आरो बा जोंनि हारिखौ नेवसियोमोन जेरैहाय मा होननानै ओ दाउ, अमा फिसिग्रा जाग्रा हारि आरोबाव मा लेथ्रा हारि आरो जौ उल ना, बेदर जाग्रा बेबायदि होननानैहाय मा जोंनि हारिखौहाय गोदोहाय मा गोबां ओ जोंनि हारिखौ गोजानाव नाथारना दोनोमोन एबा मुगैयोमोन आरो दा दखान गलाफोराव थाङोब्लाबो मा खालाम मा खालामोमोन जोंनि हारिखौहाय ओ बेबायदि साहा लोंनाय खाफफोरखौनो मा खालाम मोन सुननै होलांनांगौमोन आरो जिरायनो थाखाय जे जायगाखौ बेखौबो सुनांगौमोन बेबायदि खालाम जायोमोन आरो आरोबाव गाव गाव दखान होयोबा मा जोंनि दखानाव बा गलाहाय हाबामोन आरो बेबायदि गोबां ओ गुबन हारि जों-जोंनि हारिया गोबां इनाय अयथासार खालामजायोमोन आरो मानो होनो ब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जोंनिया बर' हारिफ्रा मा ओ बांसिन सोलोंथाइ गैयामोन नङा होमबा नोंथां दा जोंनि हारि या गोदो मा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद उनमोन आरो दा जोंनि हारिया गाव गावनि आंगो हा राव हारि धोहोरोम आसार खान्थि गोबां बिथिङाव जौगानायब्लाबो मा जोंनि हारिया मा बेफोरखौहाय सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो मा ओ गोनांथिखौनो होआमोन आरो दा जोंनि हारि याथ' गोबां गासिबो बिथिङावनो जौगानाय खामोन गोदो गेलेनाय बिथिङावनो होन गावनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बिथिङावनो मा रोजाबनाय बेफोरावनो धोनिखामोन आरो नाथाय जोंनि हारिया बेफोरखौहाय मा गोनांथि खालामैयाव मा माखासे हारिनि सुबुंफोराबो मा जोंनि माखासे बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौहाय गावसिनि आंगो हारिनि गेलेनाय बेफोरबायदि होननानैहाय ओ मुं खालामनानै लाहैदों बेफोर बेबायदि जाहैदों आरो दा जोंनि हारिया बेफोरखौ एसेग्राब माने गोनांथि होआोन हानामोन जानाय लोंनाय बेबायदि रंजानाय बेफोरावनो मा जोंनि हारिया गोदोनानै थायोमोन आरो आरोबाव मा होनो गोदोनि सुबुंफोरा मा ओ न'खराव बेबायदिनो गो बां दावराव दावसि लोंनानै बेबायदि ओ सानफ्रामबो दावराव दावसि गथ'फोरखौ गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होआ बेबायदिमोन आरो दा बेबायदिनो जोङो जोंनि समाजावबो गोबां जेंनाफोरा सोमजियोमोन आरो दा मोनसे न'खराव बेबायदि गोबां जेंना जेथो जोङो ओ सानफ्रायबो जोङो जायोब्ला मा मोनसे समाजा मा गोजोन थासारि फैया नङा होमबा नोंथां दा गासै मोनसे मोननै गंसे गंनै न'खरजोंसो मा जायो जोङो मोनसे समाज दानो हायोना दा गोदोनि समाज ओ समाजनि मा होनो माखासे आसार खान्थिफोराबो गोदोनिया मा ओ एसेबां मानि मा नङामोन ओ मोजां नङामोन आरो मानो होनोबा गोदो सोलोंथायाइ गैयामोन दा नाथाय लासै लासै सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाबोनानै बर'आ गावनि राव हारि आसार खान्थि बेफोर गासैयावबो मा लोगोसे लाबोफानानै बे दानि ओ समावहाय मा जाखो जोंनि बर'फ्रा एसे गोजौ थाखोआव गावनि हारिखौ बेहाय सिनायथि होनो हाबाय आरो दा जोंनि बर'फोरा गोदोनि बायदि नंलिया दा जोङो मोसानायनि गेजेरजोंबो आरो मेथाइ खननायनि गेजेरजोंबो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिखौहाय गोबां मुलुगावनो मा बुहुमनि सुबुंफोरनोनो मा खालामनो हागासिनो दं सिनायथि होगासिनो दङ नङा होमबा दा आरोबाव बेेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा मा खालामो मा बिदिनो गाव गाव गथ'फोर मा खालामोमोन गुबुननियावहाय खामानि मावनो दोनहरोमोन आरो दा गावनि गथ' वा जे सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समाव बेखौ मा सोलोंथाइनिफ्राय बोखारनानै दोन नानै मा गुबुननियाव न'खराव खामानि मावनो दोनहरनाय साहा गलाफोराव खामानि मावनो दोन बेफोरबायदि खालामनानै मा सोलोंथाइनिफ्राय गोजानाव दोनोमोन आरोना दा बेबायदि खालाम मोब्ला जोंनि उन्दै गथ'फोरानो जोंनि इयुन जोलै नङा होमबा दा बे इयुन जोलैखौ जोङो बे उन्दै समावनो बिसोर खिलिजेननाय समावनो बिसोरखौ सिलिंखार खालामोब्ला बिसोरो जोंनि समाजावहाय मा लेखा गोरों सुबुङा गोबां मा होनो मोनलाय लेखा रोंनाय सुबुङा मा खम जागोन आरो बेनिखायनो मा माखासे लेखा गोरों सुबुंफोरा मा बैफोर माखासे लेखा रोङै समाजफोराव थांनानै बेफोरजों सोलोंथाइनि बेसेनफोरखौहाय मिथिंफोर खालामनानै मा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै नै ओ फोरमायनानै हैनांगौ आरो माखासे जोंनि बिमा- बिफा आरो समाजनि सुबुंफोरनो नङा होमबा नोंथां आरो दा नोंथाङाबो ओ माखासे खोथाफोर बुंनो सानदों नामा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दैनो
औ आंबो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि दानाय- लुनायनि सोमोन्दैयै बुंनो सानो सानदोंमोन बुंनो हागोन ना औ बिदिबा आङो बुंनोसै बर' हारिनि आइजोफोराथ' गोदो -गोदायनिफ्रायनो जोंना दानाय- लुनायाव जोबोद आखा -फाखा फाखाथार बेखौथ' जों बयबो मिथिखायोना
औ
बेनिफ्राय जोङो सि दानाय होननानै बुङोब्ला जों जोङो गिबियावनो जोंहा सि दानो थाखाय एम्फौ फि एम्फौ फिसिनांगौ बे एम्फौ फिसिनायखौ जोङो एम्फौ फिसिनाया जाबाय बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब आरो बेखौहाय गोदो गोदाय मेसें बोथोर राव भुटाननिफोराहाय बर' गामि फोराव फैनानै फिथोब लांनायखौ जोङो दासिमबो बे भुटाननि खाथि- खाला गामिफोरावहाय नुनो मोनो आरो
औ
बेनि उनाव जोङो एम्फौ फिसिनायाव सिखिरिनि बिदै दैहोनाय बिदै दैहोनायनि ओमफ्राय फिसा जानाय मोननाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौ जालियाव फिथोब थोबहोनायसिम बायदि थाखो दं आरो बेफोर थाखोफोराव बबे समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर' हिनजावफोरा रोंखाजोबो गासिबो
फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानैबो बर'फोरा जानाय जायो आरो एम्फौखौहाय ओंख्रि सं नानै जायो जोङो
मख'जाथाव खोथाया जादों जोलै लाखिनाय माने जोङो बेखौहाय जोलै लाखि नानै आरोबाव बै बोसोराव जोङो बेबायदिनो फि फिथोब थोबहोनाय जायो आरो एम्फौ गोनां फिथोबनि खिथुथिंजाय बिजि खुन्दुंजों माला बायदि सुनानै सान्दुं अखा गोलैयै जायगायावहाय आलायनानै दोननाय जा यो बिदिनो बर'फोराहाय एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो बे एम्फौ फिसिखांनायनि उनाव जों जोंहा खुन्दुं लुनाय जायो बेनिफ्रायनो खुन्दुं लुनायावबो बर' आइजो फोरा गोदोनि फ्रायनो जोंहा आखा फाखा खाथार बिसोरो खु आरो फिथोब निफ्राय खुन्दुं लुयो आरो। फिथोब निफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिया जोबोद मख' जाथावथार बे सि दानाय आदबाव हाय सिगां सिगां फिथोबखौ हाय रुद दबनानै बिनि उनाव खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानै थफ्लाखौ गिल लिर मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो। बिदिनो सानब्रैसो सानबासो लाखिनानै थफ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजों मोजाङै सुनानै हाय खुन्दुंखौ लुनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा खुन्दुं लुखांनायनि उनाव जोङो खुन्दुङाव हाय गाब गायो। खुन्दुङाव गाब गानो थाखायथ' जोंहा गोदोनि बर आइजोफोरा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बायदि दि ओ जेनेबा बिलाइ बिबार बायदि फोरनिवफ्रायनो जोङो गाबखौ हाय दिहुननानै जोङो गाब गा नाय जायोमोन आरो। खुन्दुं लुनानै गाब गानायावबो बर' आइजो फोरा गावसोर नो जोबोद आखा फाखा खाथीर आरो बिसोरो मिथिंगा निफ्राय मोन मोननाय मुवाफोर निफ्रायनो गोसोम, गोथां गोजा आरो खान्थाल मादा गाब बायदि बायदिनि गाब गायोमोन आरो। फिथोब लुनानै दिहुननाय खुन्दुआव गाब गानो नाङाबाबो खुननिफ्राय दिहुनाय खुन्दुङाव गाब गाथारोमोन बिसोरो।
दानिया बिनि उनाव हाय गाब गाखांनायनि उनाव जोङो सि खौहाय दानाय जायो। आरो सि खौहाय जोङो सिगाङाव हाय सोंग्रोनाय जायो बे जोङो गाब गाखांनानै जाय खुन्दुं मोनबाय बे खुन्दुंखौ हाय जोङो सिगाङावहाय सोंग्रोनानै लानाय जा जायो आरो बिनि उनाव सोंखांनानै जोङो नो खनो नो खननायनि उनाव जोङो ओ सालखुन्थियाव जोङो थिखो खांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय दायो आरो जि दानायावबो गोदोनिफ्रायनो बर' फोरा जोबोद आखा फाखा खाथार बर' समाजाव हाय बे जि दानायखौ लानानैनो दासिमबो मोनसे खोथाया सोलिबाय थायो आरो बेनो जाबाय जि दानो रोङै हिनजाव फोरा जि दानो रोङै हिनजाव फोरा हाबा जानाया गोब्राब होननानै। बे खोथाया गोदो नि समावहाय बांसिनै सोलियोमोन नाथाय दा गोदान मुगायाव हाय जोङो बेबायदि माबाखौ हाय बांद्राय नुनो मोनला आरो।
बिनिखायनो गोदोनि बिमा फोरा मा खालामो मोननो गावब गावनि फिसा फोरखौहाय सम जाब्लानो जि दानो रोंनो जोबोद आखा फाखा फैयैहाय जानायनि थाखाय फोरोङो मोननो बिराद मोजाङै हाय बिमा फोरनि फोरोंनायनि थाखायल बर' हिन्जावफोरा जि दानो गोरों जायो बिदिल नङा आरो। उन्दै समावनो बिसोरो जोंनि बर आयजो फोराहाय उन्दै समावनो जोङो गेलेनायनि फावैबो जि दानो सोलोंखायो मोन आरो। गोदोनिफ्रायनो उन्दै उन्दैयावनो जोङो फिसा फिसा खुन्दुंजों हाय जोङो जि दानो सोलोंखायो ओ दिसकाटा फोरजों जोङो सुदाम दानाया बिनिनो नेरसिोनथि आरो। दा जोंहा बर' हिनजाव फोरनि जि दानायनि खोथाखौ हाय जोङो गोबां सुबुं मेथाइ फोरावबो मोननो हायो बेजोंनो जोङो बे सुबुं मेथाइ फोरखौ खोनायोब्लानो जोङो मिथिनो मोन बर' फोरा बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय जि दानायावहाय माबायदि बि आखा फाखामोन आरो। दानिया जोङो जि दानायाव हाय जोङो आगरबो एरो बर' आइजोफ्रा बर' आगर एरनायावबो जोबोर आखा फाखा जेरैहाय जि आगर एरनायाव बर' हिन्जाव फोरा गोजा गोमो गोथां बायदि मैया गाबनि आगर एरनानै बिसोरो बयखौबो गोमोहोनो हायो आरो
बिसोरो बर' समाजाव बिनिबो मोनसे फंसे खोथा दंदि जेरै अखोरांसानि जोंथा माथा हाथरखिखौबो बर' हिनजावफोरा आगर एरनानै बेरखांहोनो हायोनो माने अखाफोर अखा- अखोरां सानि जोंथा माथा हाथरखि बायदि बर'फोरा आगर एरनानै होनो हायो मिथिंगानि गासैबो मुवा बेसादखौनो लानानै बिसोरो आगर एरखांनो हायो बे आगरफोरखौ बर' हिन्जावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमो सुनानै लायो आरो बेनिखायनो गोबां आगरनि मुङानो बर' आइजोफोरनिया बर' आइजोफोर दोननाया गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानि बायदि मुंजोंनो गोरोबफा थानाय जेरै आगर बोराइ हाजो आगर थाइगिर बिबार मावजि आगान फारौ मेगन लेवा आगर दाउसा मोख्रेब दिंखिया बि जौ बायदि बायदि गोबां जोंहा बर'फोरनि बर'फोरनि आगरनि मुंखौहाय जोङो मिथिनो हायो आरो बर' हिनजावफोरा बे आगरनि नमुनाखौ खाथिमालायावहाय थिनानै दोनोमोन आरो गोदोहाय दासिमबो जोङो खाथाफोरावहाय थिनानै दोननाय नुनो मोनो आरो जेब्ला दानो नागिर देरो अब्ला जोङो बे खाथि मालायावहाय थिनानै दोननाय आगरखौ जोङो नायनानैहाय दाफिननाय जायो आरो आगरखौ एरखांनाय जायो नाथाय खायसे-खायसे दाग्राया आगरखौ नुब्लानो गोसोआव लाखिनानै दानो हाखायो आरो
औ-औ
दानिया आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै
औ नोंथांजों औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां दानिया दोनथ'सैना औ दे